हेलौ खुलुमबाय नोंथां ओ नोंथाङा दा फ्रियैनो दं ना
ओं नंगौ
दा आं नोंथांजों बरफोरनि आबाद मावनायनि सायाव ओ एसे सुंदयै सावरायनो सानदों ओ सावरायजागोन ना
औ हागोन दे
ओ बर' फोराथ आबादनि सायावनो सोनारनानै जिउ खुंग्रा हारि गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा ओ गोबां रोखोमनि आबाद नङाब्लाबो माइ आबादखौनो गाहाय खालामनानै आबाद मावबोदों। ओ माय आबाद अनगायै आथिखालाव गोबां आबाद मावबावनाय नुनो मोनो ओमफ्राय बेनि गेजेरावनो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा आबाद मावो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा एसे?
अ आबाद ओ आबादनि बागै बुंनो थाङोब्ला ओ जोंहा नोंथाङा बुंलांनाय बे दि जोंहा माइ आबादानो गाहाय माइ माइ आबादनि अनगायैबो जोंङो जों अ बर' सु सुबुंफोरा दैलां मेसें बि बेबाय बेबायदि बाहाग खालामनानै गोबां आबादफोर मावनो मावनायनि रोंगौथि दङ। बेबायदिनो जोङो दैज्लांनि समाव माइ गायो आरो ओ इदिनो गुबुन जेनेबा मैगं थाइगंफोरबो गायफायो। आरो बिदिनो मेसेंनि समावबो गोरान आबाद ओम जेरै सबाय ओमफ्राय बिदिनो आलु बिदिनो भिन्दि खबि फानथ थाव आरो बेबायदिनो गोबां आबादफोरखौ मावो आरो जे रै जिंखा, बहल, फथ थल बेफोरबायदिनो बि फोरखौ बेफोरनि अनगायैबो जोंहा बे बानलु बिस बानलुआ बेनि गोबां आबाद सोलियो जोंनियाव बहाय
अ'
गोबां मानसिफ्रानो ओ बेफोरबायदि आबाद मावनानैहाय
ओं
खुंदों आरो बिसोरनि न'खर संसार दानायावहाय रांखान्थिया ओ गोबां बि फाव होदों आरो।
औ ओ
नोंथांमोननि जायगायावहाय सोलिनाय ओ आबादनि सोमोन्दै एसे बुंनांगोन ना?
माने जोंनि जायगायाव माने जोंनि जायगायाव बुङोबा जोंनि गामियाव माने एसेबां ओ बेबादि जौगाखांनाय आबादारिफोर गैया होनजायो। माने न'आव जानो आन्थाखौ मावो आरो ओमफ्राय ओनसोलखौ बुङोबा ओनसोलाव साफा सानै नुनो मोनो। माखासे ओ गामिफोरनि आबादारि फोरा जोबोर गुवार गुवार थालिर बागान लेबु बागान बेबादिनो बानलु, सबाय बिमा ओ जोगोनार, लाव बायदिफोरनि बागान खालामनानै बेबायदिनो फालांगि खालामो। फालांगि खालामनानै इदिनो बे बायदि न'खर ओ समाज हारि बेबायदि जौगाखांनायखौ नुनो मोनो आरो। बेफोर आबादनि गेजेरजोंनो गावसोरखौबो माने गोजौ ओ थाखोआव बान्था मोनलांनायसिम नुनोबो मोननाय जायो। बेनो आरो उम
बिदिनो जोंनियावहाय जेनेबा मैगं थाइगंनि आबादनि अनगायैबो गय बागान खालामनायफोरखौबो गोबां नुनो मोनदों गयाबो ओ मोनसे जोंहा मोजां माने बे फार फालांगिनि मोजां मोनसे बिदिन्थि आरो बेफोरनि गेजेराव जेरजोंबो जेनेबा न'खरबो ओ मोजाङै बिदिनो जौगाहोनाय आरो समाजाव गोनां जानाय बायदिसिना रां खान्थियारि जेंनाफोरखौ सुस्राङो आरो
औ औ।
औ।
ओमफ्रायो दायो उम गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनायनि गेजेराव नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि फाराग नुनो मोनो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
ओ। गोदोनि आबाद होनना
आ।
आबाद मावनायावहाय गोदोनि सुबुं फोरा खोनादों ना नोंथां? गोदो गोदाय सुबुंफोरा माने भारत रायज सोलोंथाइ गैयालासे इदिनो जेनेबा खम बिबांनि आबादफोरखौ मावोमोन बिसोरो माने गावसोरनि दानोआ थाखौल' मावनाय जायोमोन। आरो जा एसे आग्लायो बेफोर खौहाय ओ हाथाय बाजाराव फिसा बेपार महरै बिसोरो लानानै थाङोमोन। ओमफ्राय आथिखालाव हाय बुंनो थाङोब्ला उम‌
आ
मुलुगनाङारि जेनेबा साइन्स एन्ड टेक न'ल'जिजों दिहुनजानाय बायदि रोखोमनि मेसिनारि ओ माबाजोंहाय मेसिनार बे मुवाफोरजोंहाय ओ आबाद मावनाय खौहाय नुनो मोनो। ओ गोदोनि समाव हाय जेनेबा इदिनो
ओं
माइ इरि गायनो थाखायबाबो बा गोरान खेथि मावनो थाखायबाबो मोसौ सौहा मोसौजों हालौवनानै गायनाय जायोमोन ओ मोसौज मावनानै आबादफोरखौ मावनाय जायोमोन बेयावहाय गोबां समनिबो गोनांथि जायोमोन माने आबादफोरा थाब जायामोन ओमफ्राय आथिखालावहाय बिदिनो ओ थ्रेक टरफोर लानानैहाय जेनेबा थाब थाबै हा हुफोरखौ फोमोनना लायो ओमफ्राय बिदिनो खामानिफोराबो थाब जायो। ओमफ्रायो इदिनो गोबां माने गुवार गुवार बुरजा बुरजा हा लानानैनो मावनो हायो आरो आथिखालनि दिनावहा मानो होनबा जोंहा बिदिनो टेक्न'ल'जिजों दिहुनजानाय मेसिनफोरदों मेचिनफोरजोंथ' एसां समाय नाङा नालाय गानो बिनि बिदिनो बुरजा बुरजा हा हुखौहाय थाबैनो ओ हालेवनानै बा थाबैनो फोमोननानैहाय आबादफोरखौ मावनाय जायोमोन आरो। मावनाय जायो आरो दानि दिनावहाय।
अ बेनि
बिदिनो साबसिननिफ्राय हामसिन दायो जाबोगासिनो आरो।
औ औ।
नोंथाङा ओ जेनेबा बेफोर आबादफोरखौ लानानै बेफोर फालांगि मावनायाव माबायदि स
औ औ। माने ओ गोदो गोदायथ' सोलोंथाइ गैयिजों जाबजों बर'फोरा बेफार फालांगि खालामनांगौनि गोनांथिया माबादि बेखौ मिथियामोन नाल गोदोथ' जेबो रासायनारि हासार बेबायदि बिगियाननि दिहुननाय आइजें आइलाबो गैयामोन आबादनि आबादा जाबा दाजा न'आव जानो मोनजाबानो जायो बिदि साननाय दंमोन ओमफ्राय आथिखालाव माने फा खालामनायनि नोजोरजोंसो आबादखौ मावनाय नुयो। नो फ्राय बांसिन ओनसोलावनो आथिखालाव बर'फोरा गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनदो आरो जेरै ओ बे बानलु सिब्रुनि आबाद लेबु ओमफ्राय गय बागान ओमफ्रायो बिदिनो ओ जोगोनार लाव बेबायादि गोबां रोखोमनि ओ ओ।
औवाफोरनिबो औवाफोरनिबो बेफार सोलियो।
औ औ औ दङ। बिदिनो गोबां रोखोमनि आबादखौ मावो दायो ओ जौगानायबो नुनो मोनदों ओ माने बेफोरखौ ओ ओनसोलावनो फाननायनि अनगायै बिसोरो गुबुन दो जेनेबा रायजोफोरावबो साप्लाइ खालामनायखौ नुनो मोनो बिनि गेजेरजों एफा एनै जौगानायखौ नुनो मोनदों माने गोरोंनिफ्राय गोरों जालांदों आरो बर'फोरनि बे दोरोङारि जाग्रानि अनगायै जेनेबा गुबुन हादोराव जाग्रा बेसादफोर जेरै ड्रेगन फ्रुइट जेनेबा स्ट्रबेरि आरिनि फार्म खालामनायबो नुनो मोनो। नों गोरोंनिफ्राय गोरोंसिन जालांनायखौ नुनो मोनसै आरो बर'नि गेजेरावबो दा नोंथांमोननियाव बेफोर आबादखौ नुुगोना नुवा?
नुयो ड्रागन फ्रुइटनि बागानखौहाय नुयो आरोना बांसिनै।
औ औ।
बेनि गेजेरजोंबो मानसिफोरा गोबां रां आरजिनो हायो।
औ औ
आरो बियो बेसेनाबो बारा ना
औ बेसेन गोसानि जाहैबाय।
औ नंगौ बिदिनो गोबां माने गोदान गोदान आबादफोर मावनानै आ ओ दिहुनथाय फोर दिहुननानैहाय
ओ ओ
गोबां बिबांनि दिहुनथाइफोर दिहुननानैहाय
औ
बिदिनो जौगाबोनायखौ बर' समाजावबो नुनो मोनदों आरो
ओ रांखान्थियारि फारसेनिफ्राय मिथिं बेनिफ्रायबो ओ सुबुंफोरा उदां जाबोनो हमदों जिहेथु गोदोनि दिनावहाय बरफ्रा जोबोद थोब्लेद माब्लेदै सोलियोमोन। दा बेबायदि बिथिंखौ नुनो थांला। बेबायदि
औ
बोजागासिनो। बेफोरो गावबा गाव अ गियान आरो सोलोंनानै लानाय गुबुननिफ्राय सोलोंनानै मोननाय बेफोर आयदा लानानै बाहायनानैहाय
अ
मावबोनानै जौगाबोनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ उम दा नोंथांनियाव मोनसे सोंलु सोंबावनो सानदों। ओ मा होनो नोंथाङा दोरोङारि आदबजों आबाद मावनायखौ ना बिगियाननि गेजे बिगियाननि हेफाजाबजों आबाद मावनायखौ ओ बांसिन मुलाम्फा गोनांसिन होननानै सानो।
अ बुंनो
ओं
थ उम बिगियानारि आदबजों
ओ
मावनायखौनो बांसिन मुलाम्फा गोनां होनना बुंनो थांगोन बे मुलाम्फाया माने देहायारि नङा। रांखान्थियारि बिथिङावहाय मुलाम्फा गोनां ओमफ्राय दोरोङारिनि बे बेलायावहाय ओ रांखान्थिनि बिथिङावहाय इसां मुलाम्फा गोनां जाया नाथाय बियो देहानि थाखायहाय जोबोद मोजां जायो ओ जिहेथु दोरोङारि गियानजों मावनाय हाब आबादफोरावहाय बिदि जेब बो रासायनारि मुलि बा मुवा औ हास हार बायदिसिना होनाय एसेबां नुवा नालाय एसां होनाय जायाना खायनो बियो देहानि थाखाय मोजां जायो आरो नाथाय जोङो बिगियानारि आदबजों मावनायावहाय
ओ
ने बिसोरो रांखान्थिनि मुलाम्फानि थाखाय गोबां रास नारि बा गोबां बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन माने हासार इिदिबाहायनाय जायो। बिदियावहाय माने जोंनि देहाखौ खहा खालामनायनि
औ
जे माबा थायो आरोना
औ औ दा नोंथां जोंना समानो जाबाय दोनथनोसै होनबा।
औ गोजोन्थों नोंथां।